औ खोनादोना नोंथाङा?
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां । फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
नोंथाङा सम दंना नोंथां?
औ सम दं दे।
औ आ औ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोंना दा दैजां बो थोश्र नङा होनबा बे दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां सुबुंफोरानो माइ गायनाय जायो
औ
औ बे माइखौ बोरैहाय गायनाय जायो होन होनना बुङोब्ला नोंथांना फोरमायनोसै बे माइखौ जों गायनो थाखाय जोंङनो फार्स्टआवनो माइजलि नांग्रोगोन जाय माइ बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सो सोम सोनानै बेखौ दैयाव सो मनानै दोनैनांगोन जोंनि फुख्रि एबा दंग'फोराव औ बेनि उनाव बेनि उनावहाय बे ओ हरनै बा हरथाम सोबना दोननानै जों बेखौ बोखांना लाबनानै गुदुं जाहोन थाखाय बा दैया रानखांनो थाखाय जों बे औ ओ हाफोराव गुवारै बनानै बेखौ ओ खोबना दोननांगोन थालिर एबा थास' बिलाइजों। बेनि उनाव फाय बे जेब्ला गाजा बेरगो गोन अब्ला जों बेखौ दुब्लियाव लां नानै ओ दुब्लिखौ मोजाङै एवनानै मोनहोजासे एवनानै जोङो बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो औ बेनि उनावहाय औ। बेनि उनावहाय जोङो बे खोथिया जेब्ला जौगोन अब्ला जों बे खोथियाखौ फु फु जानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों आलो हालेवनानै जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै आलि सालि दाननानै आलि गोरलै होनानै जोङो ओ माइखौ गायजे गायनो हायो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादिहाय माइ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों थां।
बेफोरबायदि नोंथां जेब्ला नों जेब्ला होनदो जेफोर बेफोरबायदि जोंनिखिबो माइलिखौ साननै सानथाम सोमब्रोनो नांगौ बे माइल माइखौ सोमब्रोनानै थास' बिलाइ माबा बिलाइ होनानै खोबना खोबना दोनग्रोनांगौ बे खोबनानै दुब्लि फोथारखौ दब्लायसे बा दब्लायनै हालेवनानै फोमोनना लाना। जेब्ला खोथिया रज'नो गाजा बेरो बेखौ फोग्रोना लायो। लाखांनाय नङा आरो फिन फिन गाजाखो फोलाव ओम फेदेरनो थाखाय गोजौ गा गोजौ जायो मास मोननै मोनथामनि थाखाय गोजौ जाबाय जेथिया जेबोला बे दुब्लि फोथारफोरखौबो होसाबना लायो आलि उला दाना आलि उला दानना जोबनानै हेवजोबना लायो फोमोनजोबना लाग्रोनानै साननै सानथामनावनो जिथा जेब्ला गायनो टाइम जायो जेब्ला गायनो टाइम जाबाय इ खोथियाखौ हाजिरा हग माबा हक लाना म न'खरनि मानसि लानानै फुग्रोजोबना लाना बेखौ हालि खेबसे होजोबनानै गायनाय जायो बेफोरबायदियानो गायनाय जायो।
ओ‌ जोंना माइल' नङा जों गोबां खेथि आबाद मावनो हायो। बिदिनो माइ गायखांनानै जोङो माइ फोरखौ हाखांनानै बिदिनो बे सर एबा मटर बिदिनो गोबां जोंनि मेगंफोर दोङो बेखौ जोङो गायनो हायो आरो औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा मा उफुरा खेथि मावनाय जायो नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथां बेफोरबायद दियानो जेब्ला जों उफेरा खेथि थाखाय बेसर मावनाय जायो किसुमान मटरबो होयो। किसुमान आरो लाव राङा लाव होयो किसुमान भिन्दि होयो किसुमान मैस्था होयो। किसुमान थायसुम होयो बेफोरबायदिनो गाब गाब जिथुब्ला जेब्ला सम जायो गावनि उफ्रा खेथि बेफोरबायदिनो खेथियाफोरा खेथि बिखयफोरा खिथि इदि बेफोरबायदिनो मावो जेब्ला गावनि गाव फसन्द मथे सोरबा भिन्दि हैयो सोरबा आलु होयो बेफोरबायदिनो। सोरबा मटर होयो बेफोरबायदियनो। नोंथांमोननि ओनसोलावफोराव माबायदि फोर गायनाय जायो बे बेफोरबायदिनो मा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दा बेफोरबायदिनो गायनाय जायो बिदिनो ओ जोङो मैगं थाइगं गायनानै जोङो बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जायो ना जाया नोंसोरनि बादिब्ला।
सेम बेफोरबायदियानो किसुमान आरो फानो फानोबो गायो किसुमान नखरनि थाखायबो सालायनो गायो किसुमान थावबो जायो बे बेफोरफोर बेसरनि बिखय किसुमान नफोरावबो सालायनो थाखाय फानोबो।
औ औ नंगौ
जानो खिसुमान नआव ओ बेबहार खालामो खिसुमान फानो जिखिनि बे फ्लु ओ म-म-मैगं-थाइगं गायग्राफोरा फालांगि
औ औ बुंनो थाङोब्ला जोङो मैगं थाइगं गायनानै गोबां जोंनि नखरफोरा बिद
औ औ बे औ बेफोरबायदि सुं-सुंलाङो।
औ बिदिनो मैगं थाइगं गायनानैनो जोङो बाजार हाथाइफोराव फाननानैबो थाइ थाइनै गाहाम मोनो बेजोंहाय जोङो निजेनि नखराव मा मा नांगौ जों बेफोरखौ लाबोनानै उम
औ औ औ बेफोरनो सुखनो हायो नख खरफोराव माफोर माबायदि मा नाङो निजेनि मन फसन्द लागाफोरखौ बेफोर बायदियानो उम। खोनादों नोंथां?
औ खोनादों खोनादों ओ बिद दिनो ओ जोंथ दा दैज्लां बोथोराव माइ गायो नङा होनबा? ओ बे माइफोरनि मुंफोरख खौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ फोरमायजागोन जेखि ज जेब्ला जिख खिनि हायो ओ फार्स्टआवनो गायो होनबा ओम मेन रनजित गायो। किसुमान मय-मयनागिरि गायो फुल फाख्रि गायो।
औ।
उम बे बेफोरबायदिनो गा-गाब गाब माइ-माइनि मुंफोराबो ना मुं दोङो गावबागाव मुं बेफोरबायदिनो उम माइब-माइब्रा दं। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
माइनि मुङाबो बुहुथ बुहुथ दोङो नालाय नोंथां। बेफोरखो बारा बुंस्लाबनो हाया जिखिनि खेथि बिभग बेफोरसो मिथिग' आं जिखिनि बुंनो हारा-हायो बेखिनि गोसोआव दोङो बेखौनो होनदो नोंथांमोनखिं बेफोरबायद दियानो बाब
अ ओ नोंथाङा जि बुंलांदों औ बिदिनो जोंनि ओन्सोलावबो बिदिनो रन जिद माइब्रा आ गंगबबन्द' बेबोबायदि माइब्रा जोसा बेफोरबायदिखौनो जों गायनाय जायो आरो आरो ग गोबां माइफोर दं जायफोरनि नामखौ आं बारा मिथि स्लाबा
औ।
औ ओ आथिखालाव ओ आथिखालावथ' जोङो गोबां मानसिफोरानो टेक्टरजोंसो हालेवो नङा होमबा? ओ औ गोदो गोदायहाय जोङो ओ गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना मो सौदो हालेवनाय जायोमोन। मानो होनोब्ला गोदो गोदाय हाय गा गावबा गाव न'खर न'खर मोसौ हालिया थाखाथारोमोन नालाय बेनिखायनो ओ बांसिनानो मो सौजोंसो हालेवनाय मोन आरो आरो मोसौजों हालेवनाय हाया मोजांसिनबो जायोमोन। मानो होनना बुङोब्ला बे हालेवनायजोंनो बिसोरो मैबो होफायोमोन हाया समान आराम जालाङोमोन आ रो। ओ आथिखालावथ' दा टेक्टरजों हालेवनाय हाया मोननायबो जाया बिदिनो मैबो होनाय जाया नालाय बिदिनो ओ औबा हाब्रु थायो अबेबा हाब्रु थाया बेनि थाखायनो आथिखालनि माइफोराबो मोजां जानायखौ जों नुनो मोनलिया आरो
औ नोंथांमोननिखिं आं मो-खोनादो ना
औ खोनादों दे
खोनादों नोंथां नोंथांमोनखिंबो मोनसे बाथ्रा फोनां जागोन ना? जा ओ जाग्रा फिथाइनि थाखाय मा माफोर गायनाय जायो नोंथां? एसे फोरमायजागोन नामा? जेब्ला बोग्रि बोग्रि माबा बेबो फुरा खेथि । बे जानाय बिखय फल-मुल फिथाइ, फिथाइ सामथाइ बि-बिखय।
ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दा ओ जाग्रा फिथाइ होनना बुङोब्ला बोग्रि जायो बिला थिबोग्रि आरो तरमुस गायनाय जायो बिदिनो ड्रागन-ड्रागन फिथाइ गायनाय जायो। गोबां फिथाइफोर दं बेफोरखौ जों गायनायखौ जों आथिखालाव नुबोनो मोनदों आरो । औ औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो गायनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां गायनाय जायो जेब्ला नों नों फोरमायदो नोंथां। बेफोरबायदियानो जोंनि तरमुज गायनाय जायो। बोग्रि गायनाय जायो स्ट्रबेरि गायनाय जायो किसुमान आरो थाइबें होनो । थाइबें इ खम्ब्राफोरबायदि। बेफोरखौबो गायनाय जायो। किसुमान आरो लि लिसिबो गायो । लिसु ओमफ्राय आरो जाग्रा फुदथ' बहुद रानदों किसुमान आरो जलफे दं जलफे दं जाग्रा फुटफोरा जलफे दं उम खो खोरदै दं। बेफोरबायदिनो गावबागाव फुट। नाम दोङो बुहुत बुहुत बिबिन्द र बि फुट दोङो बेफोरबायदियानो गायनाय जाय खिथि बिभागा जि बेफोर गायो बेफोरबायदिनो गायो।
औ औ खोनादों । खोनादों ओ दाथ'
आ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों
औ
ओ दाथ' फिथाइ सामथायनि ओ बागै होनना होनना बुङोब्ला जों फिथाइ सामथाइखौ बिदि ओ बां बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बागान बानायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला थाइजौ खान्थालखौथ' जों बागान बानायनाय नुफेराखै जोंनि दा गामि ओनसोलाव औ बिदिनो लिसु फोर खौबो जों बागान बानायनायखौ नुनो मोनाखै आरो मानो होनना बुङोब्ला बे लिसु बिफांखौ जोङो न'आवनो फांसे फांनै एबा हारसिंनो बे जाखांनाय बेगरफोरजोंनो हारसिं रज'यो औ बेखौनो जोङो ओ जिर बिफां गिदोर जाबा थाय फिथाइ थायबाथाय जों बेखौनो जायो आरो दाथ' आरो दैज्लां बोथोर गोदोनि दिनाव जोङो थाइजौ खान्थालनि दिन नङा होनबा आमथिसुवानि दिनबा जोङो खान्था ल थाइजौ जानायखौनो जोङो
खोनादोन ओनथां नोंथां खोनादों ना नोंथां
नोंथाङा खोनायाखै हेल! नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे आमतसुवाखौ मारैहाय फालिनाय जायो।
औ नोंथां। आमथिसुवाखौ बेफोरबायदिनो खान खाम खान्थाल थाइजौ थाइ थाइसुम तरमुस जिखिनि फिथाइ सामथाइ दङ फद-फलमुल बेफोरबायदियानो हाबि जाबि खांनानै बे आमथिसुवखौ फालिनाय जायो बे उम सात माबा होनो किसुमानथ सात सातदिन थायो। खोनादों ना नोंथां।
औ।
खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ओ बिदिनो औ खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां। खोनादों ना नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
खोनादों ना नोंथां। खोनादों ना नोंथां।